हेलौ नोंथां
औ नोंथां औ खोनादोंथां। औ खोनागासिनो नोंथां
आं औ नोंथांजों गंसे खोथा सावरायनो गोसो हरनाय जादोंमोन
औ जागोन नोंथाङ सावरायजागोन औ थारैनो नोंथाङा सावरायजागोन
औ ओ दाउ अमा बोरमा मोसौ बेफोरबायदि लानानै जोंनि बर' सुबुंफोरा ओ माबायदि मा होनो मुलाम्फा जादों बेखौ एसे फोरमायना होदो नोंथां
औ जागोन नोंथां जेरै जोंना दाउ अमा फिसिनाय होनोब्ला जोंना बर' सुबुंफोरा गोबां दाउ अमा फिसिनानैनो गोदो गोदायनिफ्रायनो माने सोलिबोगासिनो आरो नोंथां ओ जेरै जोंना ओ दाउ अमा फिसिनानैहाय जोंना बर' सुबुंफोराहाय गोबां मुलाम्फा जादों जेरै जोंहा जेरै माने रां फैयो आरो जोंना दाउ अमा फिसिनो हायोब्ला ओ जेरै जोंना दाउ अमाल' नङा जेरै जोंना बोरमा मोसौबो फिसिनाय जायो जोंनि बर' सुबुंफोराहाय ओ जेरै जोंना ओ बोरमा मोसौ फियोब्लाथ' जोंना बेफोरबायदि माने बोरमा मोसौनो जोंना एसेबां माने बेफोरबायदि दाना आरि माने होलायनांगौनि गोनांथि गैया। आरो मानोना बिसोरो बिदिनो दुब्लि फोथाराव आगारनानै होबानो एबा जोंनो होयोब्लानो बिसोरो माने गाव गावनो आरामनो नागिरनानै जाखाना माने उदै बुंखायो आरो नोंथां ओ बिनिखायनो जोंना ओ औ बिदिनो बोरमा अमा फिसिनो थाखाय जेरै ओ मोसौ बोरमा फिसिनो थाखाय जोंना एसेबां ओ माने खस्थ' जाया जोङो नोंगौ सम सम दै होनागौ सम सम बिखौ जों बोर्थोना होनागौ ओ बिदिल सो नाथाय जोङो बिनो ओ बिसोरो जेरै जोंना बोरमा बोरमाजों मो
औ औ
नैबे आथिखालनि मुगायावहाय नोंथांमोना बेफोरबायदि
फिसा जाहोनो हायो
ओ
हायो ओ बिदिनो जोंना मोसौ फिसिनानै मोसौ मासे मासे मोसौ मासे फाननो हायोब्ला जोंना बिदिनो जोंना
ओ
जेरै जोंना ओ बिदिनो बै रांजोंहाय न'खराव जोंहा बिदिनो सुबिदा बिदिनो मोसौ मोसौ फाननायजोंनो जोंहा बिदिनो साइखेल
बिदिनो जों बिनि अनगायै जेरै ओ न'नि दाउ। दाउ होननानै बुङोब्ला जोङो लकेल दाउ जों बे लकेल दाउ खौबो न'आवनो जेरै ओ उम ओखाम खालाय जोंनि जाखोन्दा ओंखाम ओ आग्लायब्लाबो जोङो दाउफोरनो होनानै नैहाय जोंङो दाउफोरखौ गिदिर खालामनो हायो आरो नोंथां माने जोंना ओ दाउ अमाया लो ओ दाउ अमा फिसिनाय होनबा लोगोसे जोंना मानसिया ओ जोथोन लायोब्ला मानो बियो अराय सम जोंजोंनो माने थाफाबाय थागोन आरो देरलांबाय थागोन बिदिनो जोंना फिसा आजायबाय थागोन आरो नोंथां। ओ जोंना बिदिनो ओ थिग ओ लकेल दाउ जोंनि न'नि दाउ दाउ दिसियाहाय ओ दाउ दिसिया माने माबोरै जायो होननानै बुङोब्ला आं बेखौ नोंथांनि सिगाङाव एसे फोरमायना होनोसै। ओ जेरै जोंना दाउवाहाय जेब्ला उम बिदै दैनो जायगा नागिरगोन अब्ला जोङो बेनो मोनसे बाहा बानायनानै होनांगोन जेराव जों जिब जिगाबजों ओ दुख्लि होनानै जों खानानै होनांगोन नोंथां ओ एबा जों जेखाय फोरावबो खानानै होनो हायो बिदिनो जों माबा मोनसे आइजें लानानै जिगाब होनानै जों खाना होनांगौ जेब्ला बियो बिदि नि बिदै दैगोन बिदिनो दैगोन बियो ओ बिदिनो ओ जिनैथा बा जिथाम था बबावबा बिदिनो नैजिथा बिदै दैगोन मासे दाउआहाय बिदिनो बियो जेब्ला औ बिदिनो बिनि बिदैया जेब्ला ओ दैखाङो अब्ला बियो नोंथां माने माने गनो थाखाय बियो रेडि जागोन आरो नोंथां बिदिनो ओ बे दाउआ जेब्ला बेखौ गनानै लागोन बिदैखौ ओ बे बिदैखौ गना लायोब्ला बे माने दावदैयाहाय ओ ओ बिदिनो जिगाबनि दुंनाय आरो उम दाउनि दाउ गजबना लानायनि दुंनाय ओ बेजों माने इयो गुदुं जायो आरो नोंथां। ओ बिद बिदिनो गुदुं जानानै बियो लासै लासै लासै माने ओ बिदै सिङावहाय माने फिसानि महर लाबो यो आरो नोंथां ओ जेब्ला जोंना बियो ओ माने जोंना दाउ फिसाया हाय माने बिदुं मोनब्लासो माने थबनो जायो होननानै जों मोनथियो आरो नोंथां बेनिखायनो जोङो सिगाबखौ एसे बुरजा होनांगौ ओ बिदिनो बेयो फिसा जायोब्ला जोंना बिदिनो मानसि सुबुंआहाय बेखौ बोख्लायनानै नै आबोद खालामना होनांगोन अब्ला बे आबोद खालामनाय दाउ फिसायानो जुदि देरोब्ला जों बेखौ ओ बिदिनो सेरसे सेरनै जानायाव लासे जों फिसिनो हायोब्ला जोंङो सेरसे बिदिनो ओ बाजौ ब्रैजौ रां जों मोनखायो बिदिबा जोङो सेरनैबा जोङो ओ गोबां गोबां रां मोनगोन आरो सिनै गाहाम जानाय फिनो हायोब्ला ओ बिद बिदिनो जोंना नखराव नांगौ जानाय आंखालखौ बिदिनो माने सुफुंनानै जोंनि बर' न'खरफोरा गोबां बिदिनो सुख सान्थि रायजो जालांं आरो नोंथां गोदोनिफ्रायनो आथिखालाव लासै आरो जोंना बिदिनो थालां थांबाय थागोन दाउ अमा फिसिनाया अराय समाव लासै ओ जों दा अमा फिसिनाया न'फोराव न फोरावल' नंङा जोंना जेरै अमा फारामफोरखौबो बानायनो हायो जोंना जेनि अमाफोरखौबो बिदिनो गोबां आरो भिटामिन दं। बेफोरखौ जाहोना अमाखौ गेदेर खालामनो हायो। बिनिफ्राय जोंहा फिसा जोंना बै अमाया फिसा होयो अब्ला जोंना बै अमा फिसानिफ्राय जों गोबां रा खामायनो हायो। बिनो बाज सेयावनो बा रोजा बिदिनो थाम बिदिनो थामजि रोजा बिदिनो गोबां माने ओ रां खामायनो नो हायो आरो नोंथां जों अमा फिसा मासेयाव हाय ओ अब्ला जों एसेबां रां ओ मोननायावलाय अमाखौलाय मानोथो फिया जानाय नङा हब्ला नोंथां? ओ बिनिखायनो जोंना न'खराव नांगौ जानाय आंखालखौबो जों सुफुंनो हाबाय फारसे थिंहाय जोंहा ओ बिथिं फारसेथिंहाय दाउ अमा फिसिनायाबो माने थांफाबाय थाबाय आरो मानसि सुबुङा बिदि बिदिनो ओ माने बिनो अरायस माने ओ दाउ अमाजोंनो माने बिदिनो दाउ अमा फिसिनायजोंनो जोंना अरायसम माने जौगालांबाय थाबाय औ अब्लालाय बेनिलाय ओ जोंनि दाउ अमा फिसिनायलाय मानोथ' खहा नङा होमब्ला नोंथां‌बिनिखायनो जोंहा गोबां मुलाम फारसे दाउ अमा फिसिनायाव बेनिखायनो जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो दाउ अमा फिसिनायखौनो आथि खालाव लागि आथिखालसिम माने जोंना रावबो आगाराखै एबा बिदि गारनाय गैया खमसे खम जोंना लायोब्लाबो मासे मानैबाबो अमाखौ माने लाथारगोन। जोंनाथ' दाउआ बयनिबो न'खर न'खरनो जोङो नुखागोन आरो नोंथां। बेफार खालामनायल' नङा जोंना न'आव जानोबो फिसिनानै लायो आरो दाउ आरो जोंना फार्म बानायना लाबा निजिनिनो गोबां माने मुलाम्फा। फार्म बानायना नै लायोबा जों बांसिन फैसा इनखाम जायो आरो नोंथां। ओ जेरै जोंना भाराम ज, ज दाउआ थागोन बिनो आदार हो नांगौ दाना होनांगौ बिनि उनाव दै नांगौ बिफोरखौ जों जगार खौ मानसिसो नङा समे सम होबाय थाब्लानो बे दाउआ हारसिंनो देरलांगोन आरो नोंथां। बिदिनि उनाव अमाखौबो फाराम बानाय आथिखालाव बयलारखौबो भाराम बानायो जोंना लकेल दाउखौबो भाराम बानासै लासै लासैनो जोंना ओ बोरमारनिबो फाराम नुसै आरो नोंथां ओ आरो ओ मोस सौनिबो भाराम दं। ओ गोबां माने जिब जुनारनिनो फार्म बानायो आथिखालनि सुबुंफोरा हाय नोंथां। औ बेनो आरो नोंथां ओ नोंथाङाबो ओ एसे फोरमायनानै होदो दाउ अमा फिसिनायनि सोमोन्दै?
औ नोंथाङा दा जिखिनि बाथ्रा बुंबाय ओ गासैबो नंगौआवनो। ओ जोङो दाउ, अमा लानानै गोबां दावगानोबो हायो। मानोना जोङो औ दाउ अमा बुङोब्ला दा ओ दाउ दाउनि फार्म बानायोबा जोङो गोबाङानो रां मोननो हायो। मानोना बिदिनो ओ दाउनि ओ दाउआ जोंना ओ मा बुंनो दा जोङो दाउखौ दा जोंना दाउआ गोबाङानो मोजाङै थायो आरो जोंनि ओ मेसें बो थोराव जोंहा दाउआ ओ बिदिनो ओ सम सम बेमार फैयो। ओ बेमार फैयोब्ला जोंना दाउआ औ ओ बासिनो नागिरा मा न' खाथि खाथि बिनियाव जाब्ला बिनियाव बिनियाव जाबा बिनो बिदिनो ओ सनलाङो आरो ओ बिदिनो दाउफोरा औ बेमार जायो बेमार जानानै बिदिनो गोबां खहा जायो आरो दावफोरा ओ आरो ओ बिदिनो जोङो ओ दा मे दैलां बोथोराव जोंना दाउ फोरा ओ बेमार जाया बांसिनानो बेमार जाया बिदिनो मो जाङै नोङो जोथोन लायोब्ला औ मोजां औ मा जो थोन लायोबा जोङो गोबां फैसा मोननो हायो बिदिनो जोंना अमाफोराबो ओ मा होनो सम सम ओ बिदिनो मा होनो बेमार फैयो आरो। ओ माबेबा समाव बेमार फैयो औ बिदिनो ओ दा ओ बेमारा मानिफ्राय फैयो जोंखौ बांद्राय मिथिया मानोना बिदिनो बेमारा जोङो बाजारनिफ्राय जुदि गुन्दै उनो बायना लाबोबा बेयाव गुन्दै न'आव बेमारफोरखौ ओ फैयो होननानै जोङो खोनानो मोनो। बिदिनो जोंनि बांद्राय मिथियाबो जोङो
औ बारजोंबो जायो नोंथां जोंना ओ दाउ, अमाफोरनि बेमार मा बेमाराय नैबे बारजोंबो गोसारनानै जायो आरो नोंथां बिदिनो बुबथिं बुबथानानै लाबो
औ औ औ जोंना बिदिनो जायो। गोबाङानो खहाबो जायो ओमफ्राय आरो बिदिनो अमाफोरा जुदि ओ अमा फोर जुदि जों फिसा जाहोनो हायोब्ला अमाखौ नों दसथासो गाहाम लानो हायोबा आरो बे दस नो दाखौबो जुदि जोङो फिसा जाहोनो हायोबा गोबां रां मोनो आरो बेफोर रां दोनो जोङो ओ फरायनाय गाननाय-जोमनाय बिदिनो बहाबा बेरायनो थांनाय ओ नोंनि नांगौ मुवाखौ लानो हानाय बेफोरखौ जोङो सुफुंनो हायो बेफोरजों जों गोबां ओ ओ मा होनो हेफाजाब जायो। फरायनायनिफ्रायनो जों औ जों आरो जानाय लोंनाय ओ बाजार खरसा खालामनाय बेफोरबो जों थाखाय जोबोद ओ मा होनो हेफाजाब होयो आरो दाउ, अमालाबा आरो बिदिनो मोसौ मोसौआथ' गोबांसिन मोनो दाउ, अमानि ओ मोसौ मासेयावनो जोङो ओ गोबां रां मोननो हायो। बिदिनो जोङो मोसौखौबो जुदि नोङो ओ त्रिस थाखा गाम बिस था गाहाम जुदि फिसिनो हायो गोबां जोङो ओ रां मोननो हायो आरो बिदिनो औ नोंथां जोंना समाबो जाबाय बिदिब्ला औ दोनथ'नोसै नामा औ दे बिदिब्ला नोंथां औ औ